हेल' नोंथां
औ नोंथां
खोनादोना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय दे नोंथां
औ
ओमफ्राय औ नोंथां ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां?
आं दा नोंथाङा ओ नोंथांनाव जेनेबा जोंनि ओ
म
मानसिया दि बोरै जिउ खाङो नोंथाङा बेनि बागै आंनो एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां औ
ओ जोंहाथ' गोबां सुबुंफ्रानो गोदो गोदायनिफ्रायनो फ्राय बांसिन गामि ओनसोलाव थानानैसो जिउ खुंनाय आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ गामि ओनसोलाव जिउ खुंनाय होनना बुङोब्ला जोङो मा बांसिन सुबुङानो गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय हाबा हुखाफोर मावज्लायलायनाय बेजों लोगोसे आबाद मावनाय दोरोङारि आदब खायदा बाहायनानै माखासे खामानिफोरखौ जों मावनो हायो जोंङ नुनो मोनो बा बुंनो हायो आरो
जे जोंहा गामियाव जिउ खुंनाय राहाया सोहोर नोगोराव जिउ खुंनाय राहानिख्रुइ गोरलैसिन होननानै जों बुंनो हायो बा खम बेसेनावनो जों जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो जेरैहाय जोंहा मा गामि गामियाव जोंहा आबहावा बा सोमखोर बिफां लाइफ बिफांजों बुफुनाय जायनि थाखाय जों गामियाव थायोब्ला जोंनि देहाया सोहोरफोराव थानाय सुबुंनिख्रुइ साबसिन देहाखौ जों गोबा गोग्गो देहाखौ जों मोननो हायो जेरै जोंहा गोग्गो बारहावाखौ जों मोननो हायो जेरैहाय गामियाव माखासे आबाद मावनाय बे आबाद आबाद मावनाया जेरैहाय जों गामिनि सुबुंफोरा गाखसिनानै आबादजों सोनारनानै जिउ खुङो नालाय बे आबाद मावनाया मा जोंना ओम रासायनारि मुलि हासार बाहायाबालानो जोंहा मा दोरोङारि आदब खायदा बाहायनानै आबादखौ मावनाय जायो जेराव जोंहा ओ फेसेव हासार बा गोबोर हासार हासार बेफोरखौसो बाहायनाय जायो आरो नोंथां जायनि थाखाय जोंहा गामिनि जे मैगं थाइगं ओ बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मुलाम्फा आरो बेल' नङा जोंहा गामि ओनसोलाव जिउ खुंनाय सुबुंफोरा मा खालामो जे बिथांमोना जे मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे लाइफांफोर बा मैगंफोरखौ जोङो बुथुमनानै जानाय जायो बेफोरनि गेजेराव गोबां मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ जों मोननो हायो जेरै जारि बिदिनो खिफि बेन्दों खुंखा बायदिसिना बेफोरबायदिनो सिब्रु बायदिसिना बिफां लाइफांफोरखौ जोङो आदार महरै बुथुमनानै जानो हायो जाय जोंनि देहानि थाखाय गोग्गो आरो मोजां सुफुंसारनाय आदारखौ होयो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइ थाइनि बागैबो बुंनो थाङोबा जोंहा सोलोंथाइयाव गामि ओनसोलाव एसेबां गोजौ थाखोआव जौगायाखोबाबो जेखिनि नांगौ रोखोमनि जौगानांगौ बेखिनिया जोंहा जौगाबोबाय होननानै आं बुंनो हायो आरो गोदोनि समाव एसेबां लेखा फरा गैयिनि जाहोननाव जोंहा मा गामि ओनसोलाव जौ जुवाजों गब'ना थायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ नुनाय जालिया मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि फारसे दावखाबोबाय होनना जों बुंनो हायो
थिग बेबायदिनो जोंहा मा ओ गामि ओनसोलाव सोरबा न'खरावहाय हाबा हुखाफोर जायोब्ला जोंहा गामिनि सुबुंफोरा ज' ज' थांलायनानै बै न'खरनियाव हेफाजाब होनाय बा मदद खालामनायखौ जों नुनो मोनो माबा मोनसे जेंनायाव गोगलैयोब्लाबो गामिनि सुबुंफोरा बे गामियाव संसार जानाय सुबुंजों गसंथानो हायो आरो ना नोंथां नाथाय साउन टाउन सोहोराव जोङो नायोब्लाथाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मो ना मानो होनोब्ला जोंहा ओ टाउन सोहोराव माने गोबां सुबुंफोरानो दाब दाब जायगानिफ्राय थांनानैसो जमा बा खौसे जाहैयो नाथाय बिसोरो गावजों गाव गोरोबलाया आरोना नोंथां जोंहा गामि ओनसोलावहाय गोरोबलायनानै जिउ खुंनायखौ बांसिनै नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंहा गामि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा ओ आबाद मावनायनि अनगायैबो जिब जुनार फिसिनाय बा दानाय लुनाय बेफोरबायदि हाबा हुखाफोरखौ मावनानै जोंहा जिउ खुंलांगासिनो दं आरो नोंथां बेजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै माखासे हाबाफारिफोराव बाहागो लाबाय बा साख्रिफोर मावबाय आरो ना नोंथां जायजों बिसोरो गावसोरनि न'खर फोरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानाय जाबाय थिग बेबायदिनो जोंहा ओ सुबुंफोरा मिथिंगाजों नांजाबना थानाय बा जोंनि गामि ओनसोला मा ओ हाग्रा बंग्रा बांस सिनानो हाग्रा बंग्राजों नांजाबनानै थानाय जायो नालाय बे हाग्रा बंग्र जोना नांजाबा थानायलाय बिसोरो हाग्रानि नाहा मैया थांनानै हाग्रायावहाय जे नांगौ जानाय बेदर आदारफोरखौ लाबोयो आरोना बेदरब्लाबो जोंहा मा गोदोनि समनि बायदि जानला मेनला जिब जुनार फुथारलाबायनानै लाबोनाय सम गैला आरो ना नोंथां जे नाहा थांनानै नाफोर जानो आन्थाइ एसे लाबोनाय बेफोरदिखौ जों नुनो मोनो बा ओ गामिजों बोहैबोनाय दैमा दैसाफोराव जोङो नाफोरखौ गुरनानैहाय जानाय जायो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा ओ ओ बुंनो थाङोब्ला ओ जे जोंनि थांना थानाया गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जोङो बुंनो हायो आरो नाथाय जोंहा गामि ओनसोलाव ओ रायजो खुंनायावबो माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो जे जोंहा मोब्लिबनि जे गोहो बा मोब्लिबनि जोंनि जे नांगौ रोखोमनि मोनथाय बे जोंहा मोनाखै आरोना नोंथां मानो होनना बुङोब्ला जेब्ला ओ जोंनियाव एसे अखााबा बार अखा फैयो अब्लाथाय जोंनियाव मोब्लिबा दसेनो थांनानै होयो बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जोंनियाव माने गामि ओनसोलावहाय फ्राय बांसिन बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जाय मोब्लिबनि थारखौ जोङो लांनो थाखाय ओ जों बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो लांनांगौ जायो नालाय बेनिखायनो बेफोरो सम समहाय जोङो मोब्लिब खौ मोजाङै रोखोमनि मोननो हाया आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो बुंनो थाङोब्ला लामा गामि ओनसोलाव लामाया जौगाजोबदों जौगादोंब्लाबो नाथाय गासैबो ओनसोलावनो जौगाजोबा आं बेखौ बुंनो थाङो मानो होनोब्ला जोंहा गामि ओनसोलसिमहाय थांलाय फैलाय बा गारि मथरनि थांलाय फैलाया जोबोद खम बिबांनि आरोना नोंथां जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलावहाय दासिमबो मोजाङै रोखोमनि नांगौ रोखोमनि लामाफोरखौ सोरखारा बानायना होआखै आरो बेजों लोगोसे फरायनायनि बागै बुङोब्ला फरायनायाव जोंहा। आथिखालावथ' जोंहा बिजों बा डिजिटेल मुगानि जुग होनना जों बुङो। बे डजिटेल मुगानि कम्पिउटार बायदिसिना सौफैनांगौखौ जोंहा सफैहोनो हायाखै आरो नोंथां बिदिनो जोंहा एसे उन जानानै थालांनायखौ नुयो जेरै देहाफोर सावस्रिफोर बेमार आजार जायोब्ला जोंहा गामियाव फाहामनो हाजोबा जायखौ जों सोहोराव लांनांगौ जायो आरोना नोंथां। ओ बेनोसै नोंथां जे आं नोंथांनो गामियाव जिउ खुंनायनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय नोंथाङाबो बेफोरबायदि माबा मोनसे ओ हाबा हुखाफोर रोंगौ नामा नोंथां जे गामियाव थानायनि आबाद मावनाय बा जिब जुनार फिसिनाय बेफोरनि सोमोन्दै।
औ नोंथां आंबो गामियाव थाग्रा हिसाबै आंबो जिउ खांनायाव मोनसे खामानि लानानै आङो आंनि संसार बा आंनि न'खरखौ आङो गसंथानो हादों बा सुंथानो हादों आङो दा। बुंनो थाङोबा नोंथां आङो दाउ ओ लकेल दाउ बा न'नि दाउ फिसिनानै आङो। गावनि न'खरखौ आं मोजाङैनो सुंथानो बा सालायलांनो हादों। बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानो एसेबाबो दा आङो गिबियावनो न' बानायना लादों आङो बेयाव सेेरोजा दाउ होनोनाय जादों आङो दाउखौ।ओ न'नि दाउनि अनगा बेलेग जोलै बा गुबुन जोलै आङो बाहेरनिफ्राय लाबोनाय जायाखै मानोना आंहा। न'आवनो थोजासे ओ दाउफोरा जाहैबाय गोदोनि गोदो माने आं गिबियाव। मावनायाव नाथाय आं गुबुननिफ्राय लाबोदोंमोन। नाथाय आंहा दा थोजासे जानायलाय आं गुबुननिफ्राय लाबोनो गोनां गैला आरो दा आङो गिबियावनो न'खौ प्लास्टिकनि बानायदों। प्लास्टिकनि बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो बेखौ ओ एसे गा गाज्रि जायोबाथाय आं बेखौ थाबनो बोखारनानै आरो गोदान होनो हायो आरो दा न'आ गोबां रोखोमनि बानायनो हायो नोंथाङा। जेरैहाय थिंपाटनि बा प्लास्टिकनि बा थोरिनि थोरिनि फोरबाथाय बांसिन मोजां जायो नाथाय दानि जुगाव थोरिफोरखौ बांसिन मोननाय जाया बेनि थाखाय। यनो जोङो थोरिखौ मोननो हाब गोबां आरो बेनि थाखायनो आङो प्लास्टिकनि बानायना लादों बेबायदिनो जोङो। आङो से रोजा दाउखौ आङो गोरलै गोरलै बा दाउसा दाउखौ सोनाय जायो। मानो होनबा बिसोरनो आङो भेक्सिन होनो गोनां जायो नङाबा आंहा माखासे ओ सिगां आं रोंगौथि गैयैयाव आंहा गोबां खहा जादों बेनि थाखायनो आङो एसे एसे रोंगौथि मोननायलाय। आङो दा बिसोरखौ से हप्ता बा नै हप्ता थाम हप्ता बेबायदिनो। गेजेरावनो आङो बिसोरखौ भेक्सिन जेरै--मानसि ओ पलिअ होयोना बेफोरबायदि आङो दाउखौबो भेक्सिन होनानै बा पलिअ' सिस्टेम भेक्सिन होनानै आङो बिसोरखौ। माखासे बेराम बा सिनाय मोनै बेराम बेफोरबायदि। फैनायनिफ्राय आङो आंनि दाउखौ रैखाथि होनानै आङो। दाउखौ फिसिनाय जायो आरो बेबायदिनो आङो जानाय आदार खौबो आंनो न'नि आधार खौसो होनानै आं सिगां फिसिनाय जायोमोन नाथाय आङो थोजासे मुलाम्फाखौ मोनैलाय ओ बेनि थाखायनो आङो। ओ ओ कारखाना बा बे फेक्ट्रिफोराव दिहुनन्नाय मोनसे दाना जाय खौ होनो स्टार्टार दाना ग्रवार दाना बेयो गोबां कम्पानिनि जानो हागौ खायसे गद्रेज क पानि बेफोरबायदि गोबां थायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनि खौ जोङो होयोब्ला मोजां जायो। मानो होनब्ला बियो। प्रटिन गोनां आदार आरो बेनि थाखायनो जोङो बै आदारफोरखौ होयोब्लाथाय। जोङो ओ थाब देरनायखौ ओ मोननो हायो। बेबायदिनो द' दान बा बा दानावनो जोङो से केजि बा नै केजि जानायखौ मोननो हायो आरो। बेबायदिनो गोबां दानाफोरा गोबां गाज्रिबो थायो नाथाय जोङो बेखौ सायख'नानै लानो रोंनांगौ। ओ बेफोरखौ सायख'ना लानो रोङियावनो जोंहा माखासे ओ गाज्रि बेमारबो फैनो नागिरो बेनि थाखायनो जों सायख'नानै लानो रोंनांगौ आरो गिबियावनो बुंनो थाङो बा जोंहा। ओ बेफोरखौ मावनो बा बेफोरखौ ओ सोलोंथाइ लाग्रोनो गोनां जायो आरो। सोलोंथाइ गैयाबाथाय बा रोंगौथि गैयाबा थाय जोङो माखासे खैफोद बा खखाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बेनि थाखा खायनो जोङो ओ रोंगौथि बा रोंगौथि बा सिखायना लानाया जोबोर गोनांथार आरो। बेनि थाखायनो आङो दा आङो बे से' रोजा दाउनि फ्राय आङो ओ गिबियाव ओ बिदै बिदैखौ आङो सानफ्रामबो फानहरो बेबायदिनो मालाबा बाजौनिबो बारा। बे दाउदैखौ आङो ओ दैसेयाव जि राङै फानहरनाय जायो। बेबायदिनो आं साम फ्रामबो ओ दाउदैनिफ्रायबो मोनो बेबायदिनो। ओमफ्राय जा दाउला दाउलाखौ आङो माखासे बुरजा दोना मानि थाखाय होनोब्ला आंहा दाउलानि एसेबां ओ गोनांथि गैया‌। ओ माबबा दाउजोआव मासे ओ दाउलायानो जथेस्थ' बेनि थाखायनो आं बेबाय हिसाब लानानै आङो दाउलाखौ ओ खावसे बेदरनि थाखाय आङो फायखारिफोरनो बा दखानाव बेदरनि थाखाय फानग्राफोरनो आं बिसोरनो फानहरो आरो। बेखौ आङो। बुंनो थाङोबा ओ ब्रैजौ राङाव केजि हिसाबाव आङो बिसोरनो फानहरो आरो। नाथाय बिसोरो एसे लाब जानानै इनि बेनि बांसिनाव फानहैनाय जायो। आं नाथाय ओ आंनिफ्राय हरनायलाय आं नि ओ जिखुनु ओ जेसेबां जानाय आदारनि हिसाब खालामनानै आङो। बिसोरनो बेखिनि दामाव हरनो हायो आरो। बेबायदिनो जोङो ओ बिदैनिफ्राय बा फिसाखौबो जों इकुबेटर बा दाउनो दाउ बिमानो गहोनानै जोङो। ओ फिसाखौबो गुबुन फारमाव हरनो हायो आरो। बुंनो थाङोबा जोङो दाउ बिदै खौ बिमानो गहोआलासिनो ओ दा मोब्लिबनि ओ‌ इनकुबेटर होननाय मोनसे बेमेदि मेसिन बानायनानै जोङो ओ गहोनो हायो। ओ बेयाव गहोबबाथाय जोंहा दाउ बिमाया जिबा दिननि उनावनो ओ दाउआ दैफिनो आरो गावनो जुदि ओ गहोआलासिनो दाउखौ जिबा दिननि उनाव जिबा दिननि उन नो जोङो बै दाउजोखौ ओ बेनिफ्राय आरोबाव फिन ओ बिदैखौ मोननो हायो आरो। बेबायदिनो जोङो ओ दाउखौ फेहेरनायाव बा बांहोनायाव जोङो बेबायदि ओ आदब खायदाखौ लायोबाथाय जोङो थाबनो फेहेरनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो आंबो बेबायदिनो दाउखौ गोबां फेहेरबाय बेबायदिनो मुलाम्फा खालामबाय आं दा गामियाव थानानैनो ओ गावनि संसार बा आंनि सं